औ आगै खोनादों ना
ओ खोनादों
औ दायो जोङो जिउ खांनायावहाय आबाद मावनायाव दारिमिनाव मावमिन खोन्दोआव बिगियाना माबायदि गोहोम खोख्लैदों बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनि आरोना
औ सावरायजायो
औ ओ जोंनो थांना थानायावहाय मानसिया सिखारजेननायनिफ्राय उन्दुजासिम जों गोबां मुवा बेसादफोर बाहायो ना औ बेफोर गासि बो माने बिगियाननिनो बिहोमा नङा होमबा
औ नंगौ
औ दा जिउ खांनायावहाय बिगियाना माबायदि हेफाजाब होदों नोंथाङाबो एसे बुंदो
बिगियान बिगियान बुङोब्लाथ' गोदोहाय जेरैबायदि बाहायजायोमोन बेफोरखौ माने साबसिनै बाहायनायाव जायफोरखौ मोजाङै खामानि मावहोदों बेबायदि बिहोमा होबोदों आरो' बिगियाना
औ
ओ जोंथ' दानिया सिखारनायनिफ्राय बे ब्रास लानायनिफ्राय ओ म बाइल मबाइलाव नटिफिकेसन फैनाय लोगो लोगोनो गोबां इनफरमेसनफोरजों बुं थुमनो हायो आरो बेनिफ्राय जो बै जोंहा थि भि
उम
बेफोरनिफ्रायबो आरो जों इनफरमेसनफोर बुथुमनो हायो
बुथुमनो हायो औ गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि गैयामोन नालाय ओ दा दा बिगियाना फैनाय लोगो लोगोनो माने मानसि नि थांना थानायावहाय जोबोर गोरलै जाबाय आरो
ओं
औ बेबायदिनो जोङो ओ थांना थानाय समाव बा जिउ खांनाय समावहाय मानसिया बिगियाननि मा मा मुवा बेसादफोर बाहायो बेखौ एसे फोरमायनो
बिगियाननि मुवा बेसाद होनोब्लाथ' जोंहा गोबां बिथिङावनो दं जेरै आबाद बिथिङाव गोदोहाय जेरै आबाद दाव जोबोद खम दिहुनथाइ मोनोमोन आरो बे माने गोजाम औ दोरोङारि खान्थि आरोहाय ओरै थाबाय जोंना मावमिन खोन्दोआवबो
मावमिन खोन्दो औ
गोदोहाय जेरै फैसाफोर दिहुनोब्ला
औ जों ओं गावनो माने थांनानै खस्थ' खामनायनि गेजेरजों दिहुननो गोनां जायोमोन आरो दानाथ' एटिएम आवहाय लोगो लोगो एटिएम सोबानो दिरुननो हायो नङा होमबा
औ
औ आरो न'आव थानानैनो जोङो ओं फैसाफोरखौबो दोनथुमनो हानाय जाबाय
आरो जोंनिया दङ ओरै गुबुन फारसेथिं लामा सा सामानि बेलायावबो
औ सोलायबोबाय आं
गोदोहायथ' गोबां खस्थ' जायोमोन थांनाय फैनायनिफ्राय लानानै मुवा बेसाद रोगानाय
बेबायदि जायोब्ला लामाफ्रा मोजां नङाब्ला जौगानायाबो माने थाबै जाया लामाफ्रा जुदि मोजां थायोब्ला दारिमिनफोर गायसननाय मानाय हान्था मेला थांलाय फैलाय बेफोरावबो मोजां जायो नङा होमबा
औ नंगौ
बेबायदिनो बिगियाना गासैबो बिथिङावनो गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो दारिमिननि बेलायावबो एसे बुंनो हागोन नामा?
दारिमिननि बेलायावबो बेबायदिनो सिगाङाव बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो ओ कम्पिउटार कम्पिउटारावनो गोहोम खोख्लैहोदों गुबैयै
औ
कम्पिउटारानो गोरलैयै खालामना होदों आरो गासैबो बेलायावनो नेटवार्क
जेरैहाय सोलोंथाइ बिथिङावनो होन फाहामथाइ बिथिङावनो होन ना
औ गासैबो बिथिङावनो बिगियाननि बिहोमा दंजोबो जोंनि फुंनि सिखारनायनिफ्राय जोंनि फुंनि सिखारनायनिफ्राय बिगियानानो गासै जोंनि बिथिङाव जोंखौ बिहोमा होबोदों आरो
औ जों जेखि हाबा मावा मानो बिगियाननि सायावनो सोनारनो गोनां जायो आरो दायो
औ बेबायदिनो
जानाय लोंनायावनो होन गाननाय जोमनायावनो होन जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोङो दानि दिनावहाय गेसाव सङो इलेक्ट्रिकआव कारेन्टजों सङो बेयावहाय जोङो आ रो कुकार बायदिसिना गोबां बिगियानजों दिहुनजानाय मुवा बेसादफोर बाहायो नङा होमबा
औ नोंगौ
औ बिनिफाय औ
दे बुंलाय
औ सोलोंथाइ बिथिङावबो जोङो न'आव थानानैनो टिभि नि गेजेरजों रेडिअ'नि गेजेरजों टेप रेकर्डार बेफोरनि गेजेरजों कम्पिउटार प्रजेक्टर बेफोरनि गेजेरजोंहाय जोङो माने मोजाङै सोलोंथाइ लानो हायो आरो गोजान जायगायाव थानानैबाबो ना?
औ बेफोर जोंनि गासैबो बिथिङावनो हेफाजाब होनाय बिगियाननि बिहोमा
औ
आरो जोंनियानै ओरै फारसेथिं जोंहा दङ हान्था मेलानि बेलायाव
औ औ गारि मथर औ गैयामोन ओं गराइ गारि मोसौ गारि बेफोरजोंनो थांलाय फैलाय खालामोमोन नङा होमबा
औ नोंगौ आरो फारसेथिं दं जोंहा फाहामसालिफोराव
औ फाहामसालिफ्राव खस्थ' जायोमोन ओं बेमारफोरखौबो माने खम खांनो हानाय जायामोन आरो
औ बेबायदिनो
औ दानि दिनावथ' एक्सरे आलट्रासाउन्ड सिटि स्केन बेफोरनि गेजेरजों बेरामखौ गोरलैयैनो सिनायनो हानाय जाबाय आरो फाहामथायबो होनो हानाय जाबाय
औ आरो जोंहा दं ओरै आबाद आबाद बिथिङावबो गोदोहाय हासार हासारफोरनि बाहायनाया जोबोद खममोन
ओ जोबोर खममोन औ
ओ एम्फौ अरनाय आरो जोंहा दङ आबाद जौगानायाव गोनां जानाय बै दै बेफोरखौ पावार टिलारफोरनि गेजेरजों दा बोखांनो हायो दै सारनो हायो आबादाव
आरो औ बेफोरनि अनगायैबो खम समनि गेजेराव गेरावनो जोंना ओ दानि दिनाव ट्रेक्टरनि गेजेरजों मान घन्टा से घन्टानियावनो गोबां बुरजा हालेवनो हानायबो जाबाय खम समनि गेजेरावनो गोबां आबाद दिहुनोबो हानाय जाबाय ना?
औ
औ नङाबाथ' सिगांनि समावहाय दोरोङारि खान्थिजों गोबां खस्थ'बो जायोमोन। मानसिया बेयावहाय गावनो औ। थाबबो जानो नागिरामोन ना मानसिया जेनेबा गाव दोरोङारि खान्थिजों मोनबा।
औ दिहुनथाइनि बेलायावबो गोबां खममोन।
बेबायदिनो फोनांजाब बिथिङावबो जोङो आथिखालावहाय गोजानाव थानानै टेलिफननि गेजेरजों रायलायनो हायो टेलिभिसननि गेजेरजों हादरनि खौरांफोर मिथिनो हायो ना। औ बेवहाय इन्टारनेटनि बागै एसे बुंगोन नामा?
इन्टारनेटनि बागै बुंनांगौब्ला औ इन्टारनेटआबो गोबां बिहोमा होदों जोंनो। आथिखालाव जोंहा इन्टारनेटनि बेलायाव। ओजोंहाय इडुकेसन इडुकेसननि बेलायाव आरो इक'न'मिकनि बेलायाव पलिटिक्सनि बेलायाव गासैबो बि बिथिङावनो बियो बिहोमा होबोदों जोंनो
औ माने मानसिखौ सांग्रांसिय थानो हानायनि थाखाय गोबां हेफाजाब होबोदों आरो इन्टारनेटआबो बेबायदि होननानै बुंनांगोन।
औ सांग्रांथिनि बेला औ दावहा दाव आ आजिखालि दावहा जायोब्लाबो दावहा जागोन। बेखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों एडभान्स मिथिखायो आरो
औ बबे जायगायाव मा जादों मा जायाखै ना?
औ आरो जागोनखौबो मिथियो जोङो थियारि थानो हायो।
औ थियारि थानो हायो? बेबायदिनो आरो मा मा दंबावो बुंनो थाङोब्ला गोबां हेफाजाब होदों होननानै बुंनांगोन आरोना।
औ
उम
आरो जोंहा थालांदों दिहुनथाइ दिहुनथाइफोरनि बेलायावबो जोंहा
औ औ औ
गोदोहाय दिहुनथायाइावबो गोबां सम लायोमोन ना
सम लायोमोन औ थाव दिहुननाय मानाय ओं गासिबो दोरोङारि खान्थिजोंसो जायोमोन नालाय गोदोनि समावहाय अ दायो जौगाबोनाय लोगो लोगो दोनो गासिबो बिगियाननि गोहोमा गोग्लैजोब्बाय आरो
औ दिहुनथायाव थाब थाब जाबाय आरो रांखान्थि बेलायावबो मोजां जाबोबाय आरो देबलभमेनट
औ मानसिफोरनि बेलायावबो बेबायदिनो बिगियाननि गोहोमा जौगानाय लोगो लोगोनो मुवा बेसादफोरखौ नांगौ रोखोमनि मोननो हानाय जाबाय आरो
औ अ बावदों आं मोनसे इन्टारनेटनि बेलायाव बेबो बेबो मोनसे जोंहा अनलाइननि गेजेरजों आथिं हेलौ
औ औ हायो ओं बेबायदिनो जोङो जेनेबा गोजान जायगायाव थाङालासिनो जायगायावनो थानानै आरामसे मोननो हायो नङा होमबा
औ
बा बेफोरनो आरो बिगियाननि गोहोमा ना ओं दायो होनब्ला बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै ने औ औ दे